दा
औ खोनादों नोंथां
गोजान गोजाम मोनाबिलिनि ओ गाहाम हामलायनायखौ बाउहरबाय नोंथांनिसिम अ ओ दा जों सावरायनो सानदों दानि आयदाया जों सावरायनो सानदों ओ ओ बेरायनाय बेरायनाय बेरायनाय बेरायोब्ला माबायदि गोसोआ गोजोननाय मोनो बिदिनो बा नोङो जुदि ओ गोजान जायगायाव नोङो ओ नोगोराव नों बेरायनो थांबा गामिनो नोगोरोबा नों टाउन नोगोर आाहाय बेरायनो थांबा नोंनि गोसोआ माबायदि गोजोननाय मोनोबा नोङो मा जायगायाव बेरायनानै गोसोआ गोजोननाय मोनो बे बेखौ नोंथाङा सुंद'यै बुंनो हागोन ना?
औ थारनो हागोन नोंथां माने बेरायनाय बेरायनाय होनबा माने मानसिया बेरायनांगौ आरो जेनेबा न' सिङाव थाबाय था थाबो जाया बे जेब्ला मानसिया गुबुन जायगायाव थांनानै बेरायगोन बा अब्ला माने गुबुननि बारहावाखौ जानो मोनगोन बा जायगा आबहावाफोरखौ हमदांनो हागोन गुबुन जायगानिखौ आरो बेरायनाया जोंनि देहानि थाखायबो एसे मोजां । आरो खायसेया माने आरो बेरायनायखौ माने गावनि हुदाबो खालामना लायो । आरो खायफाया जेनेबा बिदिनो सम मोननायाव बेरायो खायफाया आरो इदिनो पार्क बायदिफोराव बेरायो बा बिदिनो गुबुन गुबुन हादोर बा ओ टाउन सहर नोगोरफोराव थांनानै बेरायो । बेबायदिनो आरो उम गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै बेरायनो हायो आरो जेनेबा आंबो बेरायनायखौ मोजां मोनो बेबायदिनो जेनेबा आं बेरायनाय जाय-जायगायाथ' जाहैबाय बिदिनो ओरैहाय पिकनिक स्पट थांनाय ओरैनो जेनेबा दाथ' गरम बोथोर नालाय ओरैहाय दारागावफोर बायदियाव थांनानै दैफोराव दुगैनानै बेरायहैनाय बेनि आबहावा बार गुसु बारखौ माने ला देहायाव फोनांहैनाय बेफोरबायदि आरो ओफ्राय बेबायदिनो आरो
औ
नोगोर सोहोरफ्रावबो थांनानै बेरायनो लुबैयो आरो गुबुन गुबुन हादोरावबो थांनायनि एसे मिजिं दं आरो दाथ' थांनो हाया थांनाया अब्लाबो माने थांनायनि एसे नाजायो आरो जेनेबा जेब्ला हायो अब्ला
अबा औ औ नोंथाङा मा मा नोगोरावहाय ओ बे-बेरायबाय बा नोगोरखौ नुबाय
आं नुनायाथ' जाहैबाय बेबायदिनो ओरैहाय ओरैनो आसामनि गेजेराव होनोब्लाथाय ओरैनो गुवाहाटियाथ' थाखाबाय जोंनि बे खाथिनिनो गुवाहाटि एगजाम माबा साख्रिफोरनि माबा इन्टारभिउ बा इगजाम दिरनो थांबाबो जों बेयावनो थ' गुवाहाटि थांखानांगौ गुवाहाटिनि्र गासिबो जायगाखौनो नुफ्राजोब्बाय आरो बिदिनो जरहाटफोर थांबाय डिब्रुगड़ थांबाय आरो बिदिनो आङो गुबुन रायजोआव थांदों होनबाथाय बे वेस्ट बेंगल बेंगल आरो मनिपुर नागालेण्ड बे मोनथाम माबाखौ नुबाय आरो रायजोखौ
बिस बेफोरनि ओ बा माबा वेस्ट बेंगल बा ने बेफोरनि बागावहायो ओ नों मा नोगोरखौ बांसिन साबसिन बा नों मा इसोरनि नोगोराव माबायदि बिसोरनि थानाय जानाय बा बिसोरनि आबहावाया माबायदि बेनि सो सायावहाय मा मोरै सोलोंना फैबा नों माबे दि मिथिनानै फै खौ नों बिनि बागै बुंनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां आं माने मनिपुरावहाय आङो बिदिनो न' मास थाना फैबाय आं आं मनिपुरनि बागै एसे बांसिन मिथिसिनगौ आरो बेवहाय माने बेयावहाय मेथाइ आरो कुकि होननाय मोननै जाथि थायो हारिनि ओमफ्राय बिसोर माने बांसिन बांसिनानो माने रुनानै जायो जाग्रा बुस्थु बुस्थुखौ जिबाबो अमा बेदरानो जा मैगं बान्दा कबि लाइ लाफा बायदि जियानो जा गासिखौबो माने बिसोर थाव बाहाया माने रुनानै बांसिन जायो रुनानै जानो मोजां मोनो आरो बिसोरो रुनानै जानाय थाखायनो बिसिनि देहा फोराबो एसे बिगुर स्किनफ्रा एसे मोजां साफा जाखाङो आरो ।
स्ट्रं जायो आरोना
अ स्थ्रं जायो ओमफ्राय बिसोरबो खारै जायो माने बिसोरबो ट्राइ बेलानो नालाय कुकिफोराबो खारैबाबो दा जोंनि बायदि बे थालिरनि मोननाय खारै नङा सदाखौ जायो बिसोरो बेबायदिनो आरो बिसोरनिया गाननाया जाहैबाय फानेक ओमफ्राय बेवहाय आरो बांसिनानो इंलिस सोलियो आरो भाषाया हिन्डिया खम सोलियो माने बेवहाय ओ हिन्दी मिडियाम गैयामोन दा बावैसो । जाबाय हिन्दी मिडियामा बिनि थाखायनो माने बुरिबाबो जिबाबो सिगांनिफ्राय स बिदिनो माने इंलिस मिडियामाव गोजाखा फरायबोयोमोन ओंखायनो इंलिसफ्राव स्मार्टसिन जायो हिन्दीयाव एसे खम आरो मोजां जायगायालाय बेरायनो बेवहाय हाजो जायगा हाजोनि गुसु बार बिफां लाइ फांनि सोमखोर समायनाखौ नुनानै गोजोन नाय मोनदों आरो ओमफ्राय नोंथाङा बेरायनायनो मोजां मोनो ना मोना?
आंथ' बेरायनो मोजां मोनो नाथाय आं इमानखि आस सामनि बाहेराव बुंनो थाङोबा आं खाथि खाला ओनसोलनि फिसा फेनलायाव थांदों ना थाय आङो फास टाइम गुवाहाटिखौ फैनाय जादों आरोना ओ फरायनायनि आयदायाव बाहायो बुंनो थाङोबा ओ नोगोरनिफ्राय गामि ओनसोला माने इनभारमेन्ट आ आबहावा आहायो जोबोद मोजां। गामि ओनसोला उम गुवाहाटि बायदि गोराव हायो ओरै बायदि गुबुन बे थानायनि जानायनि लोंनायनि बुहुद गुबुंले जेंना आरोना बुहुद जेंना ओम बुंनो थाङोबा गामि ओनसोलावहायो ओ लामा सामा हान्थि फिनायफोरा पब्लेम जाबाबो ओ इमभारमेन्ट बा आबहावाया जोबोद ओम माने गोग्गो थायो बा थि नोगोरो बु बुंनो थाङोबा गुवाहाटि नोगोर रो नोगोरनि आबहावाया बुहुद गे बेंले ओ हमना ला गामि नोगोरावहाय उम बिदिनो प्लास्टिक बा माबा बेफोरदि गारनायफोरा बहुत खम जायो बिफां लाइफांनि दाखोर जानानै हासार सोमजियो गामि ओनसोलाव गुवाहाटि नोगोराव जाहैबाय जानाय लोंनायनि बा नोंनि जानाय आदारखौ बेहायनो गारो बिनि उनावहायो प्लास्टिक बा माबाफोरखौ डास्टबिनाव मोजां मिथिया गारा दाब दाब जायगाफोराव गुवाहाटियावबो होनजायो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगा दङ‌। गुबुंले जानायनि उनावहायो देहायाव बहुद गाज्रि गाज्रि बेमार सोमजिनो हायो जेरै थाम्फै सोमजियो थाम्फै सोमजिबा मान सिनाव अरबाथाय थाम्फैया बुहुत गाज्रि बेमार होयो आरो बिनि उनावहायो ओ बुंनाय बायदि बिदि जायो ओ गामिनि ओनसोलनि ओनसोला बुहुत मोजां आरो आरो थासारिफोराबो मोजां जानाय लोंनाय गुवाहाटि नोगोरफोर बायदिबाथाय नै इसेनो माने चेन्ज जायो टाइमनो चेन्ज जायो हमना ला गामि ओनसोलावहाय फुङावनो सिखारोबा हा फुङावनो सिखारो ओमफ्राय फुङाव सिखारनानै ओ मोना जाबानो बाहेरायाव ओंखार ने नोगोर होनोबाथाय ओ गामि ओनसोलनि उल्था जायो ओ जुदि गामि ओनसोलाव फुं टाइमावहाय नोङो बाजार हाथाय थाङोबा गुवाहाटि बा बेलेग नोगोर गिदिर गिदिर नोगोरावहायो ओ हरनि समावहायो बाजार खालामो बेयावनो माने हरनि समाव बाजार खालामोबा ओ। हमना ला जों हिनजाव मानसिफोरा बुहुत माने जेंनायाव सो सोमजिनो नागिरो गाज्रि गाज्रि। ओ मानसिनि गेजेरावहायो आरो आं बेरायनो बिराद मोजां मोनो नों नाथाय आं बेबायदि नो गोराव बेरायनो मोजां मोना । ओ नाथाय माने निजोमसिन दि माने हारसिं इदि हा जेरै निजोम बुङोबो ब्ला दैमा सेर बा हाजो बिदिनो सेरगुदि बेफोरनि माने मिथिंगानि गामनाय बा मिथिंगानि साउन बेफोरनि इफोराव थानानै माने आंनि माइन्दखौबा आंनि गोसोनि माने दुखु दाहाफोरा माने स्रां मोनो आरो आङो । दुरिलक नोङो नोगोर फोराव थांबाथाय आरो नों बांसिन जे माने ओमबा टेनसन बा माबा लानाय जायोना बेनो आरो नोंथां । आरो बुंनाय बायदि जायो उम गामिनि ओनसोलनि उम थानाय मानसिफोरा बेलेग जायो नोगोर मिथिनाय थानाय मानसिफोरा बेलेग जायो आरो नोगोर ओ थिनि मानसि फोरदों गामि ओनसोलनि थानाय मानसिफोरा इमान गोरोबनो नागिरा । आरो बुंनो थाङोबा जे जानाय लोंनाया गामि ओनसोलना बेलेग जायो नोगोर ओनसोलना बेलेग जायो नों जुदि नोगोर ओनसोलाव थाफै थायोबा नोगोर ओनसोलनि थानाय मानसिफोरजों नों मिलायना थाफैनांगौ जायो नों गामि ओनसोलावबा था ओरैनो जायो आरोना नरमेल जायो । नोङो हमना ला जोंथ' बर' बिजोंजों फ फरायनाय माने सासे हमना ला मानसिबा जों सुबुं हारि जों माने बर' बिजोङाव फरायनानैबो माने बुहुद मानसिफोरा जौगानो हायो हा खिन्थु मा जायो नोगोर ओनसोलाव फैबाथाय बिसोरनि आबहावाजों गोरोबफैनो हानो नागिरा जोङो बेबायदि जायो आरो नोगोर बुङोब्ला नोगोरफोरावथ' बायदि बायदि हारिनि मानसि थायो जेरै बर'नि अनगा बुहुद माने बेलेग बेलेग हारिनि बायदि बायदि मानसि बिसोरजों राव हारिमुवाथ' गोरोबनो नागिरा बिसोरजों मिलायनो बुहुद माने माबा थाश जायो बा मुस्किल जायो आरोना बिनि थाखाय ओ जोङो बिसोरनि मानसिनि थानाया माबायदि फार्स्टआव माने बिसोरखौ नायग्रोनांगोन जे बिसोरनि थानाय मानसिफोरा माबायदि बा बिसोर माबायदि जायो बेखौ नायग्रोनानै नों सोलिग्रोनांगोन नों जुदि बेखौ नायग्रालासिनो बिसोरजों लोगो जायोबा नों इयुनाव ओरैबायदि खहा जानो सान हायो जायो आरो आरो नों जुदि गामि ओनसोलावथ' नों आं इदि थायो बेहायथ' नोगोर ओनसोलावहाय रावबो बुजायग्रा मानसि थाया नोंबा आं आंबा आं बिनि सायावहाय नों जुदि गाज्रि लोगो मोनबा थाय नों गाज्रि जानो बुहुत सान्स थायो आरो नों जुदि गामि ओनसोलावथ' गाज्रिबाबो नों आं माने बुंनाय माबानायावथ' मोजां जायोना बेहाय माने नोंबो आं आंबो आं बेबायदि टाइपनि जायो माने नोंथांमोनबा दिनैनि बे माबा जोंनि मोगा मोगि रायलायनायखौ बेहायनो फोजोबनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दोनथ'नोसै थ'नोसै होनबा गोजोन्थों उम